हेल'
औ नोंथां खोनादोंना
हेलौ।
हेलौ खोनायाखै नोंथां अ ओरैनो अ ओरैनो मा खालामन दं नोंथाङा दा।
आंथ' ओरैनो दङरा जाखांनानै जिरायनानै दङ।
जाखांना जिरायना दंना अब्ला नोंथांजों दसेे सम। ओरैनो सावरायनो हागोनना?
अ हागोन नोंथां दायो ओरैनो फ्रि दंखायो।
औ अब्ला माने जोङो इदिनो गामिनि हाबाफोर बा जुलि जानायफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
अ जागोन जागोन नोंथां दे जोबोद मोजाङै दा सावरायजागोन।
माने बिदिनो नोंथांमोननिथिजाय गामिफ्राव बोरै बोरै जायो। जुलिफ्रा एसे फोरमायदो होनबा नोंथाङा हायोला।
जागोन दे नोंथां दे।
औ-औ हाबाफारिफोरखौ बोरै बोरै खुंनाय जायो।
औ हाबायाथ' गासैबो सुबुं माहारिनिनो। जिहेथु संसारनि मोनसे बाहागो बायदि होननांसिगोन जिहेथु मानसिया खनसे जोनोम जायो आरो बेनि उनावहाय। माने हाबाखौबो जिउनिनो मोनसे बाहागो होननानै। जों साननानै लायोबा बुङो बयबो आरो बिनि उनावथ' जोङो। बैसो जानाय लोगो लोगो बा सम जानाय लोगो लोगो माने बयबो थैयो ओंखायनो जोनोम हाबा थैनाय बेखौ जिउनि मोनसे पार्ट एबा बाहागो हिसाबै राननानै लानायखौ नुयो। दा हाबानि सायाव सावरायगोनथ जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव जानाय हाबानि नेमखान थि बा हाबाया माबायदि जायो बेखौ आं फोरमायनोसै दा दा जोंनियावथ बेबायदिनो हाबाखौ ओ बांसिनै ओ जोंनियावहाय बेबायदिनो ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थि बा ब्रह्म आसार खान्थिजों बाथौ बाथौ आरिब्लाबो ब्रह्म बाथौ बा बिबारनि आसार खान्थिजों जग्य' होनानै लानायखौ आं नुदों आरोना ओमफ्राय बेबा बे
ओ हाथा खुरनाय बेफोरबायदिजों होनायखौ आङो माने जों खोना दोंबाबो बा गुबुन जायगायाव नुदोंबाबो जोंनि गामियावहाय बेबायदिखौ नुनाय जायाखै आरो नोंथां। दा हाबायावहाय ओ जोङो गिबिनिफ्राय बेबायदिनो हिनजावखौ नायनानै बा सोर जोङो नायनायाव आरोना नायनानै बेबायदिनो जोङो गंनै न'खरजों गोरोबलायनानै जुदि हाबाया रादाया थिग जायोब्ला बेबायदिनो हौवानि न'खरनिफ्राय हिनजावनि न'खराव थांनानै बेबायदिनो रायलायहैनाय जायखौ कबिरा खबिरा लायनाय ना मा होनो नोंथां? कभिरा थांनाय बेफोरबायदि होनो जे बेबायदि थांनानै हाबानि डेट बा खाालारखौहाय थि खालामनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय माब्ला लागोन बेखौ थि खालामनानै बांसिनै आंङो उन्दैनि फरायनो नुबोनाय बादिबा जोंनि गामियावहाय हाबाखौ सानाव लानायखौ आं बारा नुनो मोननाय जायाखै फुंबिलि सानसुबा बेबायदिनो बांद्राय बेलासियाव लानायखौ आं बांद्राय नुवाखै बांसिनै मोनाबिलि सम सान हाबहां स सम बा सान हाबनाय बिदिनो सातथा आठथा बेफोरबायदि समायाव हाबा लानायखौ आं बांसिनै नुदों आरो। दा बेबायदि बिदिनो जोंङो जेेलानाखि माने जोंनि गामियावहाय हिनजाव गोदान लाबोगोन हौवानि न'आव हाबा जागोन बेबायदिबा माने हिन्जावखौ लानानै फैनानै न'नि लांगोनायाव हाबा न'खरनि न'नि लांगोनायाव बेबायदिनो गाम्बारि खामफ्लायावहाय गाखोहोनानै बे हिनजाव गोदाननि आथिं आखाइखौ सुनानै हिनजाव गोदाननो बेबायदिनो खानायाव एसे थाव फुनस्रोनानै आरो माखासे क्रिम मोखांङाव एसे बेबायदिनो फुनस्रनानै होनाय जायो बिबोनां जानायफोरा। सोमोन्दोआव ओमफ्राय खानायखौ खान जंजों एसे नेमनि खान्ना होयो आरो बेबायदिनो दाउदैबो बेबायदिनो दाउदैबो नेवसिनानै माने दाउदैखौ गारहरलाय नाय बेफोरबायदि नुनो मोननाय जादों आरो जोंनि गामियावहाय। ओमफाय बेबायदिनो लाबोनानै हिनजाव गोदानखौ जेब्ला आथिं आखाइ सु थुखांबाय अब्लाना बेखौ न'आव थिसननाय जायो आरो। ओमफ्राय थिसननानै बेबायदिनो साहानि न'आव। हिनजाव गोदानखौ दोनबाय दोननानै दान्दिसे उनावहाय सम जानाय लोगो लोगो हाबानि। समा थिग जानाय लोगो लोगो बेखौहाय न'मा न'निफ्राय बा बे बायदि साहानि न'निफ्राय माबाफिननानै बख'फिननानै लांनाय जायो आरो आरो खायफा जायफोरना माने बाथौ बा जोंनि फुजिग्रा जिहेथु जायगा थायो बेयावहायबो खायफा खायफा लाबोगोरोनानै हिनजाव गोदानखौ थोंजोङै खुलुम होग्रोनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय। हाबा जागोन जायगायावहाय लांनानै जायनाखि कि जयग' होनाय बेबायदि खान्थिजों हाबा लानाय बेखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदि ओमफाय
जिहेथु आरोबाव हिनजाव हरनाय बा फिसाजो बिलाइनाय बेथ' फ्राय रोखोमस जाफ्रामखागोन जोंनियावहाय बेबायदिनो फिसाजो बिलाइ हरोब्ला। माने बेबायदि सिख्लायावनो। नेमेन्त्र' जाखानाय बा पार्टि खालामनानै हरनाय बेबायदि नेमखान्थि। खौ जोंनियाव नुनो मोननाय जाया जिहेथु फिसाजोखौ बिलाइनाय समावहाय। हौवा गोदाननि न'खरनि मानसिफ्रा रायलायनायनि गेजेरजों समाजनि माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों गेज लानानै थांङो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो हाबानि। बिनि उनावहाय जोंनियावहाय आथिमंगल खुंनाय बेफोरबायदि खान्थिखौ नुनो मोननाय। जायो नोंथां।
औ।
दा आङो बेखिनिखौनो फोरमायबाय नोंथांमोननि ओनसोलनिखौबो एसे फोरमायदो नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां जागोन। जिहेथु हाबा नोंथाङानो माखासेखौ बुंलांजोबबाय नङा होमबा। जेनेबा नोंथां मोनसे थामान दाबो माने। मोनाबिलियाव थांनाय जायो बिदिनो। नियम निथियाथ' एखेयानो नङा होमबा जिहेतु आथिखालाव। माने दानिया जोंनिया सिगां जोंनियाबो बिदिनो मोनाबिलि समावहायसो माने हाबाफोरखौ। बांसिन खुङोमोन आरो आरो मोनाबिलि समाव खुंनाय हाबाफोरा माने बांसिन। हाबा जिहेतु हजाव हिजाव गोदान हौवा गोदान जिह माने बाथौखौ गिदिंनाय बा ब्रह्मफ्राव बिदिनो गिदिङो ना? हाबा जानाय समावहाय बेफोराव माने मानसिफ्रा बांसिन जायो आरो। बांसिन माने गाजा गोमजा जायोमोन आरो हरफ्रावहाय।
नंगौ।
सिगांनि हाबाफोरखौ बांसिन गाजा गोमजायै। माने गाजा गोमजासिम नुनाय जायोमोन आरो। आथिखालाव माने जोंनिया बांसिनानो माने सान्थौ। बुंनोसै बिदिनो फुंफ्रावनो हाबाखौ ग हाय बा आथिखालाव माने सिगांनि बायदि गोदोथ' जोंनिया मा होनो बिदिनो। गामिनि मानसिफोरानो ओंखारलायनानै गावबागाव ओंखारलायनानै बि जोंनियाथ' माने हाजो एरिया एसे हाजो दङ जोंनिया बेफोर हाजोफोरावहाय थांनानै माने हाबानि बिदिनो सप्ता खनसेसो सिगां गामिनि उरैनो माने जयै सावरि बादारि बायदि माने मोनसे बेबायदिनो हाजोआवनो बेदर आखाय लांनानैहाय हाजोआवनो बिदिनो सोरबाया थेला लाङोब बा सोरबाया गारि बिदिनो महेन्द्रफोर टेक्टर लांनानैहाय बन आरो माखासे साइनासालि लुनो थाखाय औवा गोथांफोर दाननानै लायनाय जायो आरो सिगांहाय आरो गामिनि मानसिफ्रानो ज' ज' जाजाय मावनानै बा थुंगु खोबनाय बे जिहेथु ओंखाम जाग्रा लुनाय बा हाबा थानसालि बेफोरबायदि मा होनो बेखौ टिरपाल खोबनाय बा जोंना थालिर गायनायफोरखौहाय माने गामिनि मानसिफ्रानो बांसिन जोंना सिगांनि समावहाय नुनाय जायोमोन आरो दानि आथिखालाव माने बेफोरखौ एसे खम नुनो थांसै माने दानिया दानिया गावसिबो माने एसे इसटेनदार मानेे टेन हाउस जिहेथु बेफोरबायदिखौबो जोंनाव बांसिन लाबोनाय जायो आरो दानिया जिहेथु माने एसे फैसा थाखा गारनानै देक'रेसनफोरखौ गामियाव बानाय होआलाबासिनोबा दाबो सोरबा सोरबाया बानायहोयो माने खावसेखौ बिदिनो माने हाबा थानसालि बा लामाफोरखौहाय बे टेन्ट हाउस होनानै बे ओंखाम जाग्राफोरखौ बेखौहायल' गामिनि मानसिफोरखौ नुुबोनाय बेफोरबायदि सोलियो आरो दाया जोंनियाव बिदिनो आरो हाबाफोरखौ फुंफ्रावनो फुंनि नयथा दसथाफ्रावनो फोजोबनानै बा बिदिनो दानियाथ' जोंनिया मा होनो बेखौहाय
ओम
ओ मा मा जिराय होनाया ओ मा होनो बेखौ माने दानियाथ' हाबा होखांनानै नेक्स्ट दिनाखन माने बिदि जिराय होनानै आलासिया माने आलासि फैलायलायो जे आलासिफोरखौ आथिखालावथ' माने सोरबा सोरबाया माने सानसे सिगां जिहेथु माने हिनजाव गोदानखौ लाबोनानै गामिनि गोजा हाबा होनानै अखानायनायै माने ओ अखानायैखौ माने आलासि अ रिसिपसन रिसिपसन आजिखालि माने इफोरबायदि सो बांसिन नुनो थांसै आरो रिस्ट्रिकसनखौ बादि खालामनायखौसो गोदोनि बादि माने ज' ज'नो जे जेदिनाखौनो आलासि फैगोन ओइ दिनाखौनो माने हाबा खालामनायफोरखौ माने खम नुनो थांसै आथिखालाव जोंनिया
औ औ
खम जालांनो हमबाय आरो नोंथाङानो माने गासिबो नियम निथि खोनथाखाजोबबाय नङा होमबा ओ नोंथांमोननि बायदिनि जोंहाबो गामिनि मानसिया गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नियम निथिफोरखौ मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय अब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ होमबा जों बे खिनियावनो दोनथ'नोसै ना औ औ उनाव लोगो मोनफिनगोन